हेलौ खोना नोंथां औ ओ गिबियावनो गो औ खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन सानजु नि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोनाय जाबाय
औ औ नोंथांनिसिमबो
औ नों नोंथां नोंथाङा फ्रि दंबा आङो मोनसे आयदा ओ ससियेल मिडिया बेनि सायाव सावरायनो सानो सावरायनो हागोन ना
औ औ सावरायजायो
जोंथ बयबो मिथिखायो ससियेल मिडियाया मा बुस्थु ससियेल मिडियाया जाहैबाय मोनसे ओ अनलाइन प्लेट- फ्रम ना जायजों जोङो लोगोफोरजों बा जोंनि नखरनि मानसिफोरजों बा बुहुमनि बे गासै सुबुंफोरजोंनो जोङो ओ गोसोबायदि जेनेबा रायज्लायहरनो हायो ना जायजों रायज्लायनो गोसो बेजोंनो रायज्लाय हत हायो औ बा गुबुन गुबुन जाथाय जानाय अबेबा जायगायाव माबाफोर जानाय बेफोर खौबो जोङो मिथिनानै मोननो हा हायो ससियेल मिडियानि थ्रुयै ना
औ
ओ जेरै मा निउसफोरबो नुयो जोङो ससियेल मिडियायाव
औ औ
औ जेरै नङाबाफोर अबेबा जायगा फोर औ नायनो गोसोबा बे जायगाफोरखौ नायनो नानैबो जोङो मोन नो जेनेबा मानसिफोरा गोबां भिडिअ हगारो नालाय
औ बेफोरनि गेजेरजों माने मोजां गाज्रिखौ औ औ नोंथाङा बुंग्रोलाय दे हेलौ नों नोंथाङा बुंग्रो हेलौ खोनायाखै
खोनादों खोनादों
औ औ बुं नोंथाङा
होनोब्ला आंथ बुंखाबाय मा बुस्थु ससियेल मिडियाया आरो बेनि सायाव गोबां मुंदांखा मुंदांखा ससियेल मिडिया दंना जेरै ओ फेसबुक बा वाटसेप इन्सटाग्राम बेफोरनो आरो बायदि बायदि मेरला दंबावो।
औ।
ओम आरो ओ नोंथाङाबो एसे ससियेल मिडियानि बारै मा मिथियो बेखौ आंनो फोरमायनानै होनो हागोन।
औ औ ओ ससियेल मिडियानि बागै बुङोबाथ' आथिखालाव माने गोबाङानो ससियेल मिडियाव एक्टिभ थायो जेनेब बा ओ बुंनो थाङोब्ला ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजों माने गोबां खौरांखौनो जोङो थाबैनो मोननो हायो जेनेबा जा जि जेनेबा सोरबा फोर बिदि माबाफोर एक्सिडेन्टफोर जायोब्ला माने हरखाब जेनेबा जाब्र'बथाइ फोर जायोब्ला बेफोरखौ माने जोङो ओ ससियेल मिडियानि गेजेरजोंनो ओ माने थाबनो मिथिनो हायो आरो ना। बेनिफ्राय आरो ससियेल मिडिया नि गेजेरजों माने गोबाङानो जेनेबा गोदो बेखार थानाय माबानायफोराव माने बेफोर फेसबुक बायदि सालायनायनि गेजेरजों माने इनकाम खालामगासिनो दङ। बा गावनि न'खरखौ सालायगासिनो नाय दङ आरो ना।
औ होमबा ससियेल मिडियााया होननो थाङोब्ला। बा गो-गोबां ओ सुबुं माहारियाव मुलाम्फा लाबोयो ना।
औ औ माने फा-गो-फारसेथिंनिफ्राय मुलाम्फाबो लाबोगासिनो दङ आरो फारसेथिंनिफ्राय माने ओ जेनेबा बुंनो थाङोबा मोजाङै बाहायोबा मोजां आरोना गुबुन माने खायफा मानसिफोरा माने बेखौ गाज्रि हिसाबैबो बाहायगासिनो दङ माने
औ अ नोंगौ आरो बेनि सायाव जेनेबा मुलाम्फा। जोंडो सावरायग्रोनो हागोन बेनि उनाव जोंडो लासै। हैनो जेनेबा खहा जानायफोरखौबो सावरायलांसै। औ जेनेबा औ। दाथ' होनबाय जोङो रायज्लायनो हायो सुबुं माहारिफोरजों। आरो बेनि सायाव जेनेबा सोलोंथाइ सोलोंथाइफ्राबो एसे। ओ फरायसाफ्रा सोलोंनायाव हेफाजाब मोनो आंथ' मोनो सानो। नोंथाङाबो मा सानो जेनेबा मारै हे हेफाजाब खालामो ससियेल मिडिया फरायसाफोरखौ।
अ माने आंनि बादिबाथ अ सोलों मा होनो फरायसाफोराबो हेफाजाब मोनो मानोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों दाना जेनेबा इउटुब बायदिफोराव माने ओ ओ जेनेबा बै सेपटार खौ माने आपलड खालामनानै होनाय जायो माने जेनेबा नों क्लासाव थाङाबाबो बेनिफ्राय माने सार्च खालामनानै बा फरायनो हायो आरोना बेखौ आंनि बायदि बिदिबा बेबादिनो आरोना।
औ जेरै जेनेबा
ओ
माबाफोर इउटुबाव थांबाय इउटुबाव थांनाय बे मोनसे आयदानि मुंखौ लिरनानै नागिरबाय आरोखि नागिर नानै मोनबाय आरो बे सोलोंनो हाबाय ना औ नोंगौ औ आरो बिनि सायाव
नोंथाङा बुंलाय दे।
औ आरो बेनि सायाव जेने सोरबा औ खोनादों
औ खोनागासिनो बुं नोंथाङा खोनादादों हेल औ।
बेनि सायाव जेनेबा औ बेनि सायाव जेनेबा सोरबा फोर माबाफोर फालांगिफोर मावोबा जेरै ख्रिम ओ क्रिमफोर बा बायदिसिना जेनेबा प्रदाक्टफोर जिखुनु प्रदाक्ट आरोखिना। जेनेबा ओ बेफोर खौबो ओ ससियेल मेडियानि गेजेरजों औ प्रमसन बा फोसावनो हायो ना? गोबां फोसावनो हायो औ आरो जेनेबा माबा फोर प्रग्राम अबेबाफोर मिटिंफोर जानो नागिरदों बेखौबाबो जेनेबा जोङो ससियेल मिडियाजोंनो मिथिनो हायो गोबाङैनो
औ औ बे ओ बुंनो थाङोबा माने ओ प्रमसननि थाखाय जे नोंथाङा जे दा होननानै बुंदों माने बेफोरनि गेजेरजों माने जोंनि दोरोङारि गानखौ माने हमथानानै लाखिनो हायो आरोना जेनेबा ओ बै गोदो जे दोरोङारि गियान महरै देलायनायफोरखौ माने मिथिंगानिफ्राय मोननाय मुवा बेसादफोरखौ जे बाहायोमोन बेफोरखौ माने जोङो ससियेल मिडियाआव हेगारनानै होनो हायो आरो ना बेनि गेजेरजों माने जोंनि दोरोङारि गियानफोरखौ माने हमथानानै लाखिनो हायो आंनि बादिबा औ।
माने ला लाखिना दोनना थायो आरोखि ना गोदोनि उम
जेनेबा ससियेल मेडियानि गेजेरजों जोंनि गाननाय जोमनायखौबो माने ओ देखायनो हायो आरोना बे बे जोंनि हारिनि गाननाय जोमनाय होननानैबो माने देखायनो हायो बेफोरनि गेजेरजों माने ओ दोरोङारि गियाना बेरखाङो आरोना माने बे गाननाय जोमनायनि गेजेरजों।
औ औ नोंगौ। नोंथांमोनिया आरो गोबाङैनो आंबो दा नुनो मोनो जेरै ओ ससेल ओ फेसबुकफ्राव फेसबुक बा इयउटुबफ्राव गोबां सुबुंफ्रानो ओ भिदिअ' फोर हगारनानै। गावनि थेलेन्ट रोंगौथिखौ देखायनानै जेरै मोस सानाय। बा गान खननाय बा अफायबा बेरायहैनायख खौ जायगाफोरखौ बिडिअ सेबखांनानै दिन्थिनाय खौ आपलड खालामनानै गोबां मानसियानो रां आरजिनानै दा ओ ओ मनिटाइस जानानै बे खौ आपलड खालामनानै रां आर्जिनो हायो ना
औ औ नंगौ
नोंथाङा बिनि सायाव मा होनगोन?
ओ गोदोथ जेनेबा बेफोरबायदि माने मानसिफोरा ससेल मिडियाव माने बांद्राय एक्टिभ थायामोन नालाय। ओ माने बेफोरबायदि रां खामायनाय माबानायखौ मिथियामोन दा आथिखालाव माने गासिखौबो बाहा बिदि माने बाहायनाय नुनानै माने गासिबो एक टिभ थायो ना बेफोरनि गेजेरजों माने रांखान्थिफोरखौ माने ओ ओ जेनेबा बाहायनानै अह बेनिफ्राय नख'रखौ सालायलांगासिनो दङ आरोना बेयावनो ओ माने ओ जेनेबा जबनिबो गोनांथि जाया नों जु बियो माने बेयाव खा ससेल मिडियाव माने ओ बिदि भिडिअ बानायबाय थायो ना बिदिबा आरो ना
औ।
ओ
ओ जोंथ दा मुलाम्फानि बारै ओ सावरायबाय नालाय गोबां मुलाम्फाखौथ' जों मिथिबायानो आरो जेनेबा खहा होनोब्ला नोंथाङा कहानि सायाव माबाफोर होगोन?
खहा होननो बुङोब्लाथ' दानि बसो बुंखादोंमोन ना आं। अ आरो जेनेबा थाय खफा मानसिफोरा माने बे ससियेल मिडियाखौ माने ओ गाज्रि हिसाबैबो बाहायगासिनो दङ खावसे। नों बुंनो थाङोबा जेनेबा ओ हामाय। हिसाबैबो माने ओ माने मोजाङैबो बाहायदो ना खायफाया माने। गाज्रि होननानै बुंनो थाङोब्ला जेनेबा फरायनाय बायदि बायदि फरायसाफोरनि थाखाय माने कावसेथिं मोजांबो जायो माने खायसेया माने फरायालासिनो मबाइलफोरखौसो इउस। खालामगासिनो थायो। जायनि थाखाय माने फरायनायाव। खहा गोनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ नंगौ नंगौ नोंथां होन्नाया आरो बिनि सायाव। ओ जेनेबा बे जानबुंफोरखौ नायबाय थानानै बै स्क्रिननि। ब्राइटनेस जे दङ। बेफोरो। मेगनफ्रावबो खहा खालामो। मोना आरो देहा
औ औ देहाखौ खहा खालामो।
औ।
नोंथाङा बे खहानि बागै ए नोंथाङा बे खहानि बागै एसे फोरमायनो हागोन नामा? माने आं आरो माने बाय मोजाङै मिथिबावोबा?
ससियेल मिडियानि खहा होनो थां। औ खोनादों ना?
खोनादोंना? औ जेनेबा ससियेल मिडियानि खहा ससियेल मिडियानि खहा होनोब्ला। ओ जेरै- ससियेल मिडियानि। इउथुबखौनो गोबां सुबुंफ्रानो। बायदिसिना जेनेबा। उ जाथायफोर हगारो खिन्थु अबेबा अबेबा जा थाय अबा अबा खोथा। फ्रा नंखायबो जानो हागौना जों बेखौ मोजाङै बिज रनानैनाय नायग्रोनांगोन सिगाङाव नंगौना नङा औ ओ बे खेथ्र'आवबो मोनसे। बेयो ओ खहानि खेत सवावबो गोलैयो जेनेबा सोरबाफोर नंखाय खोथाखौ होनोबा सोरबा सोरबा सुबुङा बेखौ ससियेल मिडियानि गेजेरजों नुनानै नोंगौबो साननो हागौ।
हेलौ खोनादोना?
औ खोनादों। औ आरो फिनिस थियाव आरो आं मोनसे खहा होनबावगोन
औ
ओ जेरै गोदोहाय ओ ओ सोरबा सुबुंजों बा लोगो फोरजों रायज्लायनो थाखाय मोगा मोगि जालायथारनाङोमोन। ससियेल मिडिया गैयि समावना जिखुनु फन ओ जानबुंखौथ' ओ बाहायखायोमोन। थेवब्लाबो गोदोहाय एसे बांसिन जायोमोन आरो मोगा मोगि रायज लायहैनाया किन्टु दानि जुगाव नुनो मोनदों जे ससिल मिडियानि गेजेरजों बे फेसबुकजों बांसिनानो वातसेपफोर जों मेसेज हरलाय बा भिडिअ। कल हरलायनाय ओ बिदिजों रायज्लायसै आरो। बि ओंखायनो बे जेबा मोगा मोगि गोदोनि बायदि जेरै बियो एस खमायलांनो हमबाय आरो बेखौ सानो आङो। नोंथाङाबो माबा होन-होनबावगोन जोबनायाव सुंद'यै?
ओ आंनि बादिबाथ' ओ जेनेबा उम मा होनो जेनेबा मु-मुलाम्फानि बा औ औ समफोराबो खहा जायो माने ओ खायफा जेनेबा आइजोफोरानो बुंनो थाङोबा खायफाया माने ओ बांगिन बांद्राय माने सस ससिल मिडियाव एक्टिभ थानानै माने। खामानि मावनांगौ खामानिफोरखौबो मावालासे बिदिनो थायो आरो ना। जेने जेनेबा आरो ओ सो हौवासा गथ'। फोरा। गेम गेलेनानै माने। ओ फरायनांगौ टाइमफोरखौबो मिथिया।
औ औ बिद बिदिनो जेनेबा ओ जोङो मा ओ। आइजोफोरखौल होनजाला बयबो जेनेबा। होननो थाङोब्ला औ गासैबोआनो जों बाहाय बांसिन जेनेबा बै ओ बेखौ बाहायबाय थानानै माने ओ इडिक्सन खौ मा होनोमोनलाय? बिदि जालांनो हमबाय आरोखि उम माने ना गारनो हायैबादि जांलांनो हम
उ उ औ
होमबा नोंथांजों आं दिनै ओ सु ससियेल मिडिया आयदानि सायाव सावरायनानै गोबां बाथ थ्रा मिथिनो मोनबाय होमबा
अ औ जागोन गोजोन्थों।
औ गोजोन्थों।
औ